हेल' खोनादोंना हेल'। खुलुमबाय।
हेलौ खोनाबाय।
औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय। औ मा खबर?
दं ओरैनो मोजाङानो मा खालामदो?
आङो ओरैनो जिरायना दं ओंखाम जाखांनानै सानजौफुनि।
ओ मा ओंख्रि जाखो?
उम। माबा माबासो ओ काला दालि खारै।
बोथोरालाय माबादि?
थ' मोजाङानो गरमबो नङा गोजांनायबो नङा सानदु ओ फुङावहाय अखा हादोंमोन नालाय ओमफाय दा एसे सान्दुं होदों मोजाङानो बेनिखायनो
जोंनाव बिराद अखा हादों दायो। ओमबा आं अ अमासो जादोमोन नोंस्रालाय?
ओ गोथावनो माथो आंहा खालादालि होननायालाय।
अ नै होमबा जोङो मेेन खोथायाव फैनोसै आङो मे नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो माबा आं माबानि सायाव सोलोंथाइनि सायाव एसे सावराय सानदोंमोन नो
औ औ औ औ जायो
ओ आं गिबियावनो होननो सानदों नोंथाङा मा सानो जोंहा गोदोनि सोलोंथाइजों दानि सोलोंथाइजों माबादि जौगाबोदों मा बेफोरखौ एसे आंनो फोरमायना होनो सानो हागोन नामा?
औ ओ ओ दानि सोलोंथाइथ बिराद गोजौआव थांबाय नङा होमबा गोदो गोदाय एस से नलेजफ्राबो मानसिफोराबो एसे बारा गैयामोन
औ औ हेल
औ दा गोदान थाय ओ दा गोदान सोलोंथायाइयाव माने टेक्नलजिफोर बिदि बाहायो आरो गोदो गोदाय ओ एसे टेकनलजि गोयामोन नालाय एसे सोलों थायफोरा बारा मोजां जायामोन जे बो नङा गोदो गोदायबो माने जोंहा ओ आइ आफामोना ओ जेरै ओ जिगु एबा जि ओ जि क्लास जि थाखोसिमल फरायदोंबाबो बिराद माने रोंगौ आरो बिसोरो रोङिबो नङा
औ होनबा आङो आंनि नोजोराव एसे बुंंसै मा होन ओं जोंना जों नुनो मोनदोंदि गोदो गोदो जोंहा मा होनगोन आ थां जों गावनि बिमा बिफाफोरनिफ्रायनो खोनानो मोनोना जेनेबा सोरहाबा जोबोद खस्थ गोदो सोलोंथाइखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो दि जोबोद खस
खस्थ'नि गेदेरजों सोलोंनानै फैनाय बिसोर नङा होमबा सोरहाबा दै बाना बारनानै थांनाय सोरहाबा सेन्देल सेन्देल गैयालासिनो थांनाय जों जोबोद खोनानो मोनो बिमा बिफाफोरनि थाय नङा होमबा
बेथ' नंगौ
थोथ औ जोंना आरो बे बयबो जोंना गोदोनि दिनाव आबाद माव खुनाय हानाय बेफोरबायदि खामानियाव मुखुब जा थायोमोन सोलोंथाइजों जेबो लोब्बा लानो रोङामोन बा सोलोंथाइखौ बेसेन गोनां होननानै साननो रोङामोन नाव आरो जाय जाय सोलोंथाइखौ बेसेन गोनां होननानै खायफा थायो ना जेनेबा सोलोंथाइखौ जेनेबा बै समाव मिथिनाय बिसोर जाय जाय मिन्थिदोंमोन बिसोरो ओ जाय जाय सोलोंथायाइयाव मुखुब जादोंमोन बिसोरो दा सासे सासे सासे गिदिर मानसि जाहैनो हादों आरोना ओमफाय आरो बिसोरनो जेनेबा बै जोंना गिबि गिबि गोदो नाइनटिन ओ जिगुजौ द'जिथाम माय थाइयाव जोंहा प्राइमारि स्कुलाय जोंजोंदोंमोन आरो ना बेफोरबायदि गायसननायाबो थ' बे गोदोनि दिनाव जानायाबोथ'जाय सोलोंथाइखौ फरटेन होदोंमोन जाय सोलोंथाइानो जे ओम माने जोंनि मोनसे लामा होनना सानना लांदोंमोन बिसोर नि थाखायसो बेबादि फरायसालिफोरखौबो गायसननो हादों नङा होमबा? औ ओमफाय आरोबाव बिसोरबादि मानसिफोरा बिसोरबादि मानसिफोरनि थाखायनो ओ उनाव लासैनो जाय जाय इम्परटेन्ट होदोंमोन बेफोरबायादि मानसिनि थाखायसो जोंना जोबोद माने दा जौगानाय फैदों आरोना आरोबाव दानिखौ बुंनो थाङोबा गोदोनिजों रुजुनानै नायोब्ला दानि जुगावथ' जों ओ जोंहा सोलोंथाइ लानायाव जेबो आंखाल गैया जोंहा दा आरो जोबोद माने साबसिन लामायाव फैबाय आरोना जोंना जेरै जों दा दा फरायसालि थांनोबो गारि मथर मेरला ओंखारबाय नङा होमबा जोंना सोलोंथायाव अकल जा समल' होन नांगौ नङा होमबा ओमफाय जों दा मास दानि जुगाव सोलोंथाइखौ जोङो जोंनि माबानि दर्जानि बा बन्द' दर्जानि साख्रि होननानै बुंनानै लानो हागोन आरोना जों सोलोंथाइखौ जोबोद सम होनांगोन आरो बेफोरखौनो बे बे बेबादि माबाखौनो नुनो मोनो आरोना जेनेबा बे सोलायनायखौनो नुनो मोनो जे गोदोनि दिनाव जि खस्थ'यै आरो सोलोंथाइनि बिराद आंखालमोन मानोना फरायसालिफोराबो इमान गैयामोन गोदो दिनाव इमान ए इमान बुर बुजिनो रोंनाय एबा सोलोंथाया जोबोर गोनांथि होननानै सोरबा बुजायग्राबो गैयामोन बेफोरबायदि सोलायनायानो आरोना जेनोबा दा फराय निबो आंखाल गैला दा जोंहा थांनोबो थाखाय गारि मथरबो दंखायो आरोबाव जों दा दानि जुगावथ' जों अबेबा मोनसे बास्राखौ बुजियाबा बा मिथियाबा जोंहा दा मदद खालामग्रा मेरला दं फोरोंगिरिनि हिसाब गैया फोरोंगिरियाबो जोंहा हिसाब गैयै फोरोंगिरि दं बा जों जामबुं हायो जों माखौबा बुजियाखैबा दा जों जामबुंआवनो माने नायनो हायो आरोना जेनेबा बियो मा बियो मा खालामो बे माबायदि जों जानि जुगव सबखौनो सब नलेजखौनो जोङो ओ जानबुंनि गेजेरजोंनो मोननो हायो आरोना जोंहा गोदोनि बादि सोलोंथाइनि सायाव जेबो बिदि खस्थ'बो गैला आंखालबो जेनबा मानिबा आंखाल जानो गोदोनि बारि जेबो आंखालबो गैला आरोना। औ आं बेखौनो बुंनो सानदों। बेखौनो बुंबाय आरोना।
औ औ जोब्बोद मोजाङैनो बुंदों नोंथाङा। आंबो बेखौनो बुंनो सानो जेरै आइ आफामोना खोन्थानाय खोन्थाबोदों माने खोन्थादों कि गोदो गोदाय गावसोरनि समाव ओ जोबोद गोब्राब जायोमोन। ओ मालाबा दैबाना जाबाथाय दैबाना बारनानै थांनांगौ जायो क्लास माबायाव ओ स स्कुलाव फरायसालियाव फरायसालियाव दै बारना थांनांगौ जायो सेन्देल गानालासेनो थांनां गौ जायो। आरो बस्था लांनानै बस्थायावसो जेरायनानै ओ ओ फरायहैनांगौ जायो। होननानै। गोदो गोदायथ' गाननायफोरबो मोजां नोङामोन नास खुलनिया। ओमफाय दाथ' दाथ' नांगौ बायदि गासैबो गाननायनिफाय जोमनायनिफाय मथर गासैबो दोंजोबो मोजां आरो बिदिनो दावगाबोदों। बर' हारियाबो लासै
औ बै समाव मानोना जों मा होननांगोन बे समाव मानोना सोलोंथाइनि आंखालमोन जोंहा ना मोजां फरायसालि दंमोन ना गारि मथर दंमोन थांनोबो बेफोरनि थाखायनो गोदो एसेबां जौग जौ हायाखैमोन खिन्थु गाबादि जौगानायाबो जोंना बै समनि मानसिफोरा जाय जाय सोलोंथाइखौ गोनांथि होनना सानदोंमोन बिसोरो नसोरनिदि नाजानानै दा जोंनि जोंनि गेजेराव गोबां फरायसालि गायसनबाय गोजां गोबां कलेजफोर गायसनबाय बिसोरनि नाजानायावसो जोंबो दा जोंबो दा बेफोरबादि सुबिदाखौ मोनदों नंङा होमबा औ आं नोंथांनि बुजायनायावबो नोंथांनि निफ्रायबो जोबोद नोंथांनिफ्रायबो जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथांनिफ्रायबो आंङो खायसे मिथि खोथाफोरखौ खायसे नलेजखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय नोंथाङा जोबोद मोजांङैनो गुवारैनो बेखेवनानै होदों जाय खोथाफोरखौ आं मिथियामोन आंङो बेखौ नोंथांनि गेजेरजों मिथिनो हादों आरोना
औ माबा सोलोंथाय बो जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि सोलोंथाइ गैयाबानो जाया दानि जुग गाव ओमफ्राय जों सोलोंथाइबो लानांगौ नंगौ सोलोंथाइ थाबासो ओ जों माने जोंनि ओ जिउआव ओ गुबुनखौ फोरोंनो हानाय एबा बा गुबुनखौ सोलोंथाइ होनायनि मोनसे गोहो फैयो
ओ सोलोंथाइयानो जाहैबाय दा जोंङो सोलोंथाइ दाथ सोलोंथाइनि आंखाल गैला नालाय जोंना फोरोंग्राबो दंखायो बुजायग्राबो दंङ जों दा जों समल' होनांगौ जों सोलोंथाइखौ मोनसे उम मा होनगोन जोंनि जोंनि बन्द' दजानि सारि होननानै बुंनानै लानांगोन आरोना जों मुखुब जानानै थ थानांगोन फरायनायाव हबाथाय जोंबो मोनसे समाव बै साय बादलि मानसिया गोदो जोबोद ना जानायनि गेजेरजों जोबोद खस्थ'जोंबाबो फरायनानै जोबोद बेबादि खस्थ'खौ सौसिनानै जाबायि बिसोरो दा जोबोद गिदिर गिदिर मानसि जाहैनो हादों जोंबो दा बेबादिनो जोंङो फरायनायखौ जोंङो जोंनि थां माने जोंना फरायनायाथ' जाहैबाय जा मानसिफोर दं जेनेबा सोरहाबा बयनाबो सिमां थायो नंङा होमबा सोरहाबा डाक्टर जानायनि सोरहाबा इन्जिनियार जानायनि बयहाबो सिमां थायो दा नोंनाबो माबा मोनसे सिमां दं आंनाबो माबा मोनसे सिमां दं बेफोरखौ जों मोननो थाखाय जोंङो सोलोंथाइखौ ओ सम होनांगोन नंङा होमबा सोलोंथाइखौ जोंङो ओम गावनि औ गावनि मोनसे लामा बादि साननानै लानांसिगोन आरोना बेबायदिनो जोंङो जोंबो मोनसे समाव बे जोंनि बा गोदोनि मानसिफोरा जेरै नाजानानै दा गिदिर गिदिर मानसि जानो हादों दा बा सिनाय जानो हादों जोंबो बिदि जाबा बेबादि मोनसे सिनायजानाय मोनसे खामानि मावनो हानाय जा जाहैगोन आरो इसोरो।
औ औ आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय आं बुहुत गाव नों आं मोनथिफोरखौबो बुजिना मोनबाय मिथिना मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों नो नो जोबोरै गुवारै फोरमायना हादों गोदो गोदाय बोरैमोन दा दानि जुगाव बोरै सोलोंथाइनि बागै बिराद मोजाङै गुवारै
औ दिनैनि थाखाय एयावनो दोनथ'नोसै नामा? औ औ गोजोन्थों दे।